औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
ओं ओ नोंथाङा दायो फ्रिबोला नोंथांजों बिजाबनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना
औ आं फ्रियैनो दङ नोंथाङा सोंनो हागोन
ओं बिजाब होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ जेनेबा नैबे बिजाबाव सुबुंनि साननाय हनाय बायदि ओ सोलोंथाइफोरखौहाय लिरनाय थायो बेजों जोङो माखासे गियानखौ आरजिनानै लानो हायो अब्ला गियान आरजिनायनि मोनसे फुंखा होननानै नैबे बिजाबखौ जोङो बुंनो हागोन।
औ
दा ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना
औ हागोन नंगौ बिजाब होननानै बुङोब्ला थारैनो बियो मोनसे गियाननि फुंखा जोङो गासैबो सुबुङा बिजाब फरायनानै गियान लानो हायो नङा होमब्ला जोङो बिजाबखौ जोङो साख्रि बाख्रि मावनायनि थाखायल' नङा जोंनि ओ जिउ खुंनायाव संसार जानायाव बायदि बायदि हाबाफ्राव जोङो गोरलैयैनो सोलिलांनो हानायनि थाखायबो जोङो बिजाबखौ फरायनो गोनां होननानै आं सानोआरो बेनिफ्राय जाय सुबुंखौ बिजाबनि गुन गैया बै सुबुंखौ जोङो सोलोंथाइ लायै सुबुंखौ ओ मेगन खाना बायदि होननानै सानजायो आरो मानो होनोब्ला जोङो लिरनो फरायनो रोङोब्ला बहाबा दावबायनो गोनां जायोब्ला जोंहा मा ज जायो जोङो बैफोराव लिरनानै दोननाय पस्टारफोर बायदिसिना जायगानि नामफोर बेफोरखौ फरायनो रोङा बा बै जायगाखौ मोनथिया बेफोरबायदि जायो नङा होमब्ला आ बिनि मफ्राय जोङो बेखौबो बुंनांगोन जे बिजाब फरायनायनावल' गुन थायोब्लाब्ला बिजाब फरायग्रायाल' गियान गोनां जायो बेबो नङा जायफोर सुबुङा बिजाब फरायफेराखै बा सोलोंथाइ लाया थाखै बिथांमोनावबो गोबां गियान थायो जेरै सासे आबादारिनावबो गोबां गियान थानो हागौ नङा होमब्ला ओ दा आं बेखौसो बुंनो नागिरगोन जोङो जायफ्रा सोलोंथाइ लादों। बा बिजाब फरायदों बिथांमोननि ओ माबाया थांनानै थानायनि राहा बा साननाय हनाय बेफोरो साबसिन जायो होननानै आं सानो आरो जोङो ओ। बै बिजाबावहाय गोबां गिदिर गिदिर मानसिनि जिउ जारिमिन बायदिसिना सल' सल'मा खन्थाइ रायथाइ बायदिसिना जों फरायनानै गियान लानो हायो आरो ओ गावनि साननाय हनाय गावनि रोंगौथि। थि बेफोरखौबो जोङो बिजाब लिरनानै खन्थाइ सल' बायदि महर होनानै जोङो सुजुनानै फोसावनो हायो होननानै आं सानो आरो। बिनिफ्राय जोङो मोजां मोजां खन्थाइ सल' बायदिसिना लिरनानै ओ जि बान्थाफोर ओ बे बान्थाफोरखौबो आजावनो हायो होननानै आं मोनथियो दा बेनिख्रुइ साबसिनै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा। बा नोंथाङा बेनिख्रुइ साबसिन मिथिगौ नगौ नामा
ओं नंगौ नोंथाङा जा बुंलांबाय बियो थारैनो नंगौ जोङो बिजाबखौहाय हांखोजों लिरनाय मोनो बे हांखो हांखोआ जेनेबा बा गुबुन गुबुन रावनि जानो हागौ जेरैहाय बर' असमिया इंराजि फ्रान्स फरासि गुबुन गुबुन रावनि दा आङो जेनेबा मोनसे रावनि बिजाबनि बिखयै थांनोसै जेनेबा मोनसे रावनि गेजेरावहाय गोबां रोखोमनि जोङो बिजाबखौ मोननो हायो जेरैहाय जोङो मोननो हायो खन्थाइ बिजाब सल'मा बिजाब सुंद' सल' बिजाब जिउ खौरां बिजाब रायथाइ बिजाब आरो दावबायनाय बिजाब गथ'फोरनि बिजाब मेथाइ बिजाब बेफोरखौ गोबां रोखोमनि जोङो मोननो हायो आरो आं बुंनायनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि दंबावो जायखौहाय जोङो मख'जोबनो हाया गोरलैयै अब्ला बेफोरनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो आरो मोनथि मोनै बाथ्राखौ जोङो मोनथिनो मोनो ओ जोंहा जारिमिनारि बिजाबफोरबो दङ बे जारिमिनारि बिजाबफोरनिफ्राय जोङो ओ जायखौनिखि जोङो मेगनजों नुनो मोनाखै बेफोर खोथाफोरखौहाय बिजाब फरायनायनि गेजेरजों मोनथिनो हायो आरो खन्थाइ बिजाब फनायनि गेजेरजों खन्थाइ सानस्रिखौ जों बुजिनो हायो बेनिफ्राय ओ जोंबो खन्थाइ सोरजिनायनि माखासे आदब खायदाफोरखौहाय रोंलाङो आरो जुदि गोसो जायोब्ला बिनिफ्राय आरो माखासे सुबुंनि जिउ खौरां बिजाबफोर बेफोरखौ फरायोब्ला जोङो ओ गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोरनि एबा सुबुंनि जिउनि सोमोन्दै मोनथियो ओ बेनिफ्राय माबाफोर सोलोंनांगौ खोथा दङब्ला जोङो बेनिफ्राय सोलोंनानै गावनि जिउखौबो बिसोरजों रिजायनानै दालांनो थाखाय जोङो हायो आरो आरो गुबुननोबो बोसोन होनो हायो आरो ओ बिजाबनिफ्राय जोङो सोलोंथाइ लानानै गावलब्ला बाहायोब्ला ओ जाजोबा जोङो बिजाबनिफ्राय सोलोंथाइ मोननानै गुबुननोबो होनो रोंनांगोन। नोङो जा सोलोंथाइ मोनदों बेखौ गुबुननोबो होनो रोंनांगोन अब्लासो नोङो सासे ओ सो ओ सोलोंथाइ गोनां होननानै बुंजागोन आरो बेनिफ्राय जोङो बे बिजाबनिफ्राय गोबां रोखोमनि गियानफोरखौहाय मोननो हायो। दा बेनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओं बेनिफ्राय ओं बेनिफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोन जे औ नोंथाङा बुंदोंमोन जे नैबे बिजाब लिरनानै जोङो माखासे बान्थाफोरबो मोननो हायो होननानै। औ नंगौ। ओ जायहानाखि थुनलाइ दङ बिसोरा ओं सरखारनि निफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि बान्था मोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बाहागोफोर बुंदोंमोन जेरैहाय खन्थाइ, रायथाइ, बिजाब, सल' सल'मा बर'रावाव सोलाय जोङो मोजां